हेलौ
औ नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना खोनायाखै, खोनायाखै नामा नोंथाङा?
मा एसे रोमै रोमै खोनादों,
मानो रोमै रोमै खोनादों आंथ' गोस्साखौनो रायलायदों माथो नोंथां खोनायाखै नामा नोंथां
अ माने रोमै रोमै खोनाथारदों एखदम फिसानो
अ आंथ' गोसाखौनो रायलायदोंमोनलै नोंथां रायलायनायालाय
खोनादोंना नोङो
आं खोनागासिनो दङ नोंथांनिखौ
औ औ माने मोजां थाल लाबा खोनायो आरो औ दे बुं दे
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो
आं ओरैनो फुंबिलिनि बार जादों नै
अ होमबा फ्रि दा नोंथाङा
होम
होमबा फ्रि ना नोंथाङा
औ फ्रियानो फ्रियानो दंथयो
औ होमबा जोङो मोनसे टपिक लानानै बे टपिकनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां
हा
मोनसे टपिक लानानै जोङो बे टपिकनि सायाव सावरायजागोन ना
मानि सायाव सावरायनो
औ जायखिजाया जोङो मोनसे टपिक लानानै बे टपिकनि सायाव सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन
नोंथाङानो बुंदो नामा होमबा बबे टपिकखौ लानानै जोङो मानि सायाव सावरायनो सावरायोबा मोजां जागोन
र जेनेबाथ' आथिखालावहाय ओ रांखान्थिनि बिथिं नि जौगाखांनायावहाय दारिमिना गोनांथार बिफाव लायो नालाय बेबायदियैनो जेनेबा जोंना दारिमिननि गोनांथिया जोंनियावहाय गोबां दङ नालाय बेनि सोमोन्दैनो सावरायनाय जासिगोन नामा
अ होमबा दारिमिननि सोमोन्दै दारिमिननि सायाव सावरायनोसै ना
रिमिना मा मा रोखोमनि थायो उम आरो मा रोखोमनि दारिमिनावहाय जोङो
माबायदि माबायदि खालामनाय जायो जागोन ना
जागोन जागोन नोंथां सावरायजागोन दे
दा होनबा नोंथाङानो बुंदो दा रिमिना मोनबेसे रोखोमनि थायो आरो माबायदि माबायदि थायो
दारिमिनखौथ' माने दारिमिनखौथ' जोङो गोबां माबाफोराव माने रोखोमफोराव जों मोननो हायो नङा होमबा जेनेबा जोंङो दारिमिन
उ
खौ माने दारिमिननि महरफोरखौ नायनानै जोङो ओ
हो
दारिमिननि महरफोरखौ नायनानै जोङो मोनथाम बाहागोआव जोङो ओरैनो मोननो हायो आरो बिदिनो दारिमिनफोरखौ बाहागो राननानै माने मोनब्रै मोनबा बिदिनो केटागरि राननानै बाहागो खालामदों आरो माने बिनि ओ बै बिदि महर नायनानै बाहागोखौ खालामदों बिनि माने दारिमिनाव बाहायजानाय माखासे गोथां मुवाफोरखौ बाहाय नायनानै माने बाहागो खालामदों आ बिदिनो दिहुनजानाय मुवाफोरनि सायावबो नायनानै बाहागो खालामदों आरो माने बायदिसिना फसंथान आरो बिगोमाफोरनि सायाव सोनारनानैबो बाहागो खालामदों आरो दा बिदिनो जेनेबा दारिमिननि मरखौ नायनानै जोङो मोनथाम बाहागोआव मोननाय जायो ओ बे जाहैबाय मा होनना बुङो न'आव फसंनाय दारिमिन गिदिर दारिमिन आरो फिसा दारिमिन आरो बेबायदि दा नोंथाङा न'आव फसंनाय दारिमिन खोनादों ना नोंथाङा नोंथाङा खोनागासिनो ना आं बुंनायखौ
ओहो आं खोनायासैनो
दा खोनायाखै नामा नोंथाङा
अ खोनाबाय दे खोनाबाय ओं
अ जोङो माने दारिमिनखौ माने बे दारिमिननि महर नायनानै जोङो मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो नालाय दा बे दारिमिननि उ महर नायनानै बे मोनथाम बाहागोनि सिङावहाय जोङो जेनेबा न'आव फसंनाय दारिमिन ओमफ्राय गेदेर दारिमिन आरो फिसा फिसा दारिमिन
उ
बेफोरबायदि जोङो मोनथाम बाहागोआव मोननाय जायो दा बिनि सायाव नोंथाङा न'आव फसंनाय दारिमिना माबादि बिनि सोमोन्दै मिथियो नामा
ओ जेनेबा सरासनस्रायै जोङो न'आवनो फसंनाय दारिमिनखौनो न'खर दारिमिन होननानै बुंनो हागोन जेनेबा बे जोबोर फिसा महरनि जायो जेनेबा न'फोरावबो बेबायदिनो जायगायावनो गोथां मुवा मोननाय थाया होमबा औ बै गो थां मुवाफोरनिफ्राय जोङो माने जोबोर फिसा दाजेमनि हेफाजाबै बा मा खासे दोरोङारि आदब बाहायनाय दोरोङारि आदब होननानै बुङोबा जोंनिया मानसिया गावनो माने खस्थ' खालामनानै गावनि देहाखौ बाहायनानै बानायनाय बे फनानै बुंगोन बेबायदिनो बेनि आदबजोंहाय बायदिसिना बेसाद दिहुनो आरोना आरो बे बे दिहुनजानाय मुवा बेसादखौहाय सरासनस्रा न'आवनो बाहायनाय जायो एबा जायगायावनो बेबायदिनो जोंना हाथाइ बाजारफोर थायोना लकेल होनो जायखौ जोङो ओ बेबायदियाव हाय फाननायबो जायो आरो बेबायदिनो हानि आइजें धाथुनि आइजें आरो सि जोम दानाय बेफोरबायदिया बिनि सिङावहाय गोलैगोन आरो आरो गफैनाय एरि बानायनाय आरो माखासे मानो मुवा बेसादफोर जेरैहाय टेबोल फालें आलदा बेफोरबायदि खौहाय बे न'नि दारिमिननि गेजेरजोंनो दिहुननाय जायो आरो।
थारमाने मानसिया बानायनाय आरो ना जेनेबा बेवहाय गिदिर गिदेर मेसिनफोरबो
ओहो मिसिन बाहाया ओहो औ माने मिसिन सिनथ' इदि गैखा गैयानो होनजायो दोरोङारि जेनेबा दोरोङारि बिथिंजों। जोङो जेनेबा माबा मोनसे मुवा बेसादनि हेफाजाबै आरोना। खामनाय एबायदि जाबाय आरो। दा बेबायदिनो ओ फिसा दारिमिना जाहैबाय जेनेबा बेबो न'आवनो बाहायनाय होननानै बुंजायो। जेनेबा न'आव फसंनायनिख्रुय एसे आलादासिन आरो बेहा एसे मानो जायो बेवहाय मेचिन एरि एबायदि बाहायनायबो जायो आरोना।
उम
ओं। बेवहाय आरो माहोनो मानसि मावग्राफोरनि अनजिमायाबो खम जायो। आरो बेयावहाय फैसा बाहायनायाबो खम जायो जोंना दारिमिन जोंना जेसेनो गिदिर दारिमिन एसेनो मानसि बुरजाबोनांगौ जायो आरो ओ फैसायाबो बांसिन खरज जायो नङा होमबा जोंनिया? दा बेवहाय फिसा दारिमिनावहाय बांद्राय बेबायदि मानसि आरो बांद्राय फैसा बेबायदि बाहायनाय जाया आरो बेयावहाय जायगायावहाय माबायदि गोथां मुवा मोनो आरो गोथां मुवा आरो बै मावग्राफोरनि सायाव सोनारनानै बिनि दिहुनथाइया जायो आरोना। दा नोंथाङा गेदेर दारिमिननि सोमोन्दै बुंदो नामा एसे?
ओम बुंजागोन एसे जेनेबा मिथिनायखिनिखौ।
औ।
जेनेबा गेदेर दारिमिन होनबाथ' जोङो मिथिखाबाय जेनेबा जोङो फिसा हखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय जेनेबा न'आव बानायनाय दारिमिना न'नि दारिमिना माबायदि जेनेबा दारि दारिमिना माबायदि फिसा ह' मिथिखाबाय नालाय गिदिर दारिमिन होननाय लोगो लोगोनो माने गिदिर जेनेबा गिदिर दारिमिन मोनसे गायसंनो थाखाय माने गोबां मानि गोथां मुवा जायखौ जोङो दारिमिन फोरावहाय माबा मोनसे बेसादखौ दिरनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा जाय बे र' मेटारियेल्सबो होननानै बुङो दा बे गोथां मुवाफोरा जाहैबाय उम। दिहुननो थाखाय जेनेबा नांगौ जानाय मुवा जेनेबा जोंनि मोनसे थाव जाग्रा थाव दिहुनबाय जाग्रा थावखौ जोङो दिहुननो थाखाय मा नांंगौ जोंनो माबा मोनसे मा होनो जेरै बेसरफोर नङा होमबा? माइरंफोरनिफ्रायबो दिरुनो ओइ सानफ्लावारफोर बेफोरबायदि बेफोर गोथां मुवा जाहैबाय आरो बेफोरबायादि जोंनो मानि माखासे गोथां मुवाफोर नांगौ जायो। बेफोरबादि गोथां मुवाखौ माने गिदिर दारिमिनावहाय गोबां रोखोमनि नांगौ जायो आरो। बेजों लोगोसेनो माने फैसानि बाथ्रा गिदिर दारिमिन गायसननाय लोगो लोगोनो माने गोबां रांखान्थि खरसा जागोन ओमफाय बेखौ गायसननो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे खामानि मावग्रा बै दारिमिनाव खामानि मावग्राफोराबो गोबां बिबांनि नांगौ जायो आरो
उम।
बै दारिमिनाव खामानि मावनो थाखाय दारिमिना गिदिर जाहैबाय नालाय माखासे मानि रोंगौथि गोनां जायफोरा मानि बेबादि दारिमिन बिथिङावहाय रोंगौथि दङ बैफोरबादि मानसिफोरखौ माने एकदम गोनांथार आरो माने मेसिनफोर खौ सालायनो हानाय मानसिखौ नांथारगौ आरो। दा बेनिखायनो माने फारफ्रोमबो बिथिङावनो माने गिदिर दारिमिननि माने गोनांथिया माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव जेरै गोथां मुवा मानसि मावग्रा बा‌ ओ फैसा बेफोरबादि बिथिङावहाय माने गासि खौबो माने बांसिन नांगौ जायो आरो बेखायनो गिदिर दारिमिनखौ ओ नायनांगौवा एसे खस्थसिन जायो आरो खामानिया गोब्राबसिन आरो दा बेफोरबायदि दारिमिनफोरखौ माने गोबां माने दोहोनि दोहोनि हादोरफोरावहायसो जोंङो बेखौ मोननो हायो आरो जेनेबा जोंनि भारदावबो गैया नङा दंङ जोंनि भारदावबो बेफोरबायदि दारिमिन गिदिद दारिमिन फोरा गैया नङा जाखांबोबाय दा बेफोरबायदि दारिमिनफोरखौ जोंङो बांसि नै ओ इउरप हादरफोरावहाय जोंङो बांसिनै मोननाय जायो आरो इउरपारि हा दरफोरा जेनेबा सिगांनिफ्रायनो दारिमिनारि बि थिङाव जांख्रिखांजेननाय बा दारिमिनारि बिथिङाव जाखांजेननाय हादर फोर नालाय इउरबआरि हादरफोरावहाय दा बेखायनो बिसि नियावहाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दारिमिनफोरखौ बांसिनैहाय मोननाय
उम मोनाय जायो आरो उम
भारदावबो गैया नङा दंङ दंनाया होमब्लाबो ओरै इउरबाव बांसिन दंङ आरो ओरै उम बेबायदिया
फिसा दारिमिनाबो बेबायदिनो ओ जेरावहायनो मानसि बुरजा आरो मानसि सुबुं अनजिमाया बारा बैफोरबायदि हादराव बे फिसा फिसा दारिमिननि गोनांथिया बांसिन जायो आरो बेयावथ' आरो मानसिया खम मालाय इसिना सुबुं अनजिमायाना इउरबफोर बायदिनिया सुबुं अनजिमा खम जाहैबाय बेवहाय होनबाबो बे जायगाया मेरला नालाय बेवहाय गोथां मुवा दिहुननो थाखायबो माने जायगाया मोजां जाहैयो दारिमिन फसंनोफोरबो गुवार जायगा नांगौ नालाय बेखायनो माने मोजां जाहैयो होननानै बुंजायो आ रो ने दा होनबा ओ नोंथांनिफ्राय बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय मिथिनानै गोजोननायबो मोनदों जायखौ आं मिथियामोन माने नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरो
औ औ ओ जेनेबा दाथ' टाइमाबो जोंना नै जासिगोनानो अ आंबो नोंथांजों बेबायदिनो राय्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम उम गोजोननाय बावहरबाय आरो जोंङो उन समावहाय जोंङो बेफोरबायदिनो खाबुआ मिलायो ब्ला जोंङो बेबायदिनो गुबुन मोनसे आयदा बा जेनेबा जोंना बेनो दारिमिनफोरनि बाथ्रायानो जोंङो गोजान मोजाङै सावरायजोबनो हायाखै जुदि सावरायबावनो हायो जोंङो बिनि सायावबो माने गोबां बाथ्राफोर दंबावो ओरैनो दारिमिनफोरा बेफोर मोनथाम बाहागो राननानै नों जोबाखै माने गुबुन गुबुन आरो जों आबादफोरनि सायाव बिथा खालामनानै रान होननाय दारिमिन माबा माबिफोर दंबावो दा बेफोरखौ जों उनाव साव सावरायफिननो हागोन आरो दा जोङो जोंनि सावरायनायखौ एसे खिनियावनो दोनथ'नानै जोङो जुदि औ खाबु मिलायो ब्ला जोङो उन समावहाय गुबुन मोनसे आयदा लानानै बा बिनि सायावनो बा
औ
बाहागो सावरायजायै बाहागोखौ लानानै जोङो सावरायनो हागोन ना दे गोजोननाय थाबाय अब्ला नोंथां